हेलौ
हेलौ नोंथां मा खालामदों
औ नोंथां ओरैनो दं
अ फ्रि ना नोंथाङा?
औ
अ नोंथाङा दसे सम आंजों सावरायनो हागोन ना?
अ हागोन।
ओ बिदिब्ला आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों बेखौ नोंथाङा फोरमायबानो जाबाय बे सोंथिया जाबाय ओ बर'फ्रा जे खारदै एबा खारै होनोना बेखौ मा मा ओंख्रियाव बाहायनाय जायो आरो ओ मा मा ओंख्रि जों संनाय जायो माने मा मा ओंख्रियाव होनानै संनाय जायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ औ।
दा बिदिब्ला फोरमायदो नोंथाङा।
औ खारै ओंख्रि होनोबाथ' जोंहा गिबियावनो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय ओरै बुंनो हायो जों अनला ओंख्रि आरो नार्जि ओंख्रि। सबाइ लाफा खारै बेखौ जोङोहाय खारैखौहाय बाहायनाय जायो आरो। ओरैनो जोंहा अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ गिबिगोर आं बुंनो सानग्रोगोन अनला ओंख्रिखौ खारै होननानै सङो होमबा मारै सङो होनोबा जोङो गिबिगोर अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय माइरंखौहाय दसे सम दैयावहाय सोमनानै दोनग्रोनाय जायो बासन मोनसे लानानै बेनि उनावहाय दसे थाखांनानै दोनखांनायनि उनाव माइरंखौहाय बोखांनानै सुस्रनानैहाय खेरखाफ्रावहाय दै सर'होनो थाखाय दसे दोननाय जायो। बेनि उनाव जोङोहाय माइरंखौहाय उवालाव नङाबा अबेबा ग्रेन्डारफोराव मिसिनावहाय उननानै एबा देनानै लाग्रोनाय जायो सिगांगो बेनि उनाव जों अनला ओंख्रिखौ संनो थाखा खाय गिबिगोर अरदाबाव नङाबा दा बासन होनानैहाय सिगांगोर जोङोहाय सारायावहाय गोदौहोखांनायनि उनाव दैया जेब्ला गोदौयो अब्ला अनलाखौहाय माइरं गुन्दैखौ अनला उनना लानायखौहाय लासै लासै एसे एसे होनानै उरनानै होनाय जायो। बेनि उनावहाय बेयावहाय नांगौसेबां संख्रि, जिरा, मस्ला' बायदि दुन्दिया बायदिसिना नांगौ खिनि बांखौ होनाय जायो। बेनि उनावहाय अनला ओंख्रिखौ मोजाङै गोदौहोखांनायनि उनाव जेब्ला मोनहां जायो अब्ला बेयाव जोंनोहाय नांगौसेबां दुन्दिया नङाबा गंगार दुन्दिया होनानैहाय फोमोननाय जायो आरो जोङो बेदरफोरजों सङो होननानै बुङोबा सिगांग्रो बेदरखौहाय थाव होनानै मोजाङै उननानैहाय थाव होखांनायनि उनाव थाव दुंबा बेयावहाय फियास बानलु नांगौसेबां जिरा मस्ला होनानै मोजाङै एरखांनायनि उनाव बेदरखौ होसननानै मोजाङै नांगौ सेबां संख्रि हालदै बायदिसि ना होनानैहाय खोबहाबनानै दोनखांनायनि उनावहाय दसे उनाव एरनानै दै होनानै मोजाङै गोदौहाय जायो गोदौहोखांनायनि उनावहाय अनला गुन्दै खालामनानै दोननाय लानायखौहाय ला लासै लासै होनानै बेयावहाय उरबाय थानाय जायो, लोगोसे बेयाव खारैखौबो होनानै मोजाङै गोदौहोखांनायनि उनाव जेब्ला मोननाय जायो अब्ला बाव गंगार दुन्दिया एबा दुन्दिया मोननाय समावहाय होनानैहाय ओंख्रिखौहाय फोमोननाय जायो आरो बेनि उनावहाय नार्जि ओंख्रि होननानै बुङोबा जोंहा नार्जि ओंख्रिखौ संनो थाखाय सिगांग्रोहाय नार्जिखौ नार्जिखौहाय दै गुदुंजोंहाय फुदुंग्रोनै एसे लानाय जायो बेनि उनावहाय नार्जि ओंख्रिखौ संनो थाखाय साराय साराय एबा दोफिफोरावहाय नार्जिखौ होस हननाहैहाय खारै होनानै खोबहाबनानै दोननाय जायो आरो बिनि उनावहाय मोजाङै एग्लिबाय थानानै जेब्ला रुइनो जायो अब्ला बेखौहाय सागंजोंहाय सानानैहाय दै होनानै मोजाङै गोदौ होनानै दोननाय जायो आरो बियाव लोगोसे नांगौसेबां संख्रि संख्रि आरो जिरा बायदिसिना एड खालामनाय जायो।
औ
बे-बेनि उनाव जोंहा सबाइजों साम' होननानै बुङोबा जोङो सिगांगोर साम'खौहाय बिलोआव एबा दैमाफोरावहाय खननानैहाय लायनानै जोङोहाय खनखांनायनि उनाव बेखौहाय दैयावहाय सानसे दोनखांनायनि उनाव दाखोनखौहाय साम'नि दाखोनखौ गारनानै आरो साम'नि खिथुखौ दानस'नानैहाय बेखौ मोजाङै मानजिनानै बेखौबो नांगौसि सेबां मानि थाव संख्रि बानलु होनानै मोजाङै एरखांनायनि उनावहाय बेयावहाय सबाइखौ होसननानै खोबहाबनानै दोननाय जायो आरो लोगोसे जेब्ला मोनो बेयावहाय गंगार दुन्दियाखौ एद खालामना होनाय जायो आरो। नोंथाङा दायोहाय खारैखौ माबोरै बानायो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन। ओ बिदिनो खारै बा अ बिदिनो खारै बानायनाय होनब्लाथ' गोदो गोदोनिफ्रायनो आ आबौ आबौफ्रा खारै बेखौ बाहाय बोगासिनो दङ दिनै गोदो समाव ओ खारैखौ जि बाय दि बानायनाय जायो दानि मुगायावबो जों खारैखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ बिदिनो खारै बानाय होनोब्ला जोङो बिदिनो थालिर थालिर बिफां फस्लाखौ जों दानो दाननानै जों थालेर फस्लाखौ खुनानै आरो ना बिदिनो जोङो जिनो जिनखांनायनि जोङो बिदिनो मिजि मिजि जिनाय जायो आरोना थालिर दंफांखौ बे ओ जों बेखौ जिनानै जों सान्दुङआव फरायनाय जायो साननै सानथाम इनि उनाव साननै सानथाम जेब्ला रानो थालेर फस्लाया बिखो जों सावनाय जायो सावनायनि उनाव जों जेब्ला हांगार मरम मोनो जों बेखौ ओ अखानाय नायै जों गुसु खालामनानै जों बेखौ दैजों इसे लगायनानै जोंथुमनानै जों बिदिनो दोननाय जायो ना बा खारै ओंख्रै जानो थाखाय बिनि अनगायैबो जोङो मोननो हाबावो जोङो जेरै बेसर, सबाय गायोना बे बेसर स सबाइखौ जेब्ला मारा हो बिनि ओ होखांनाय जिगाब बेफोरखौ जोङो ओ न'आव लाबोनानै एबा बिदिनो दाबसे जायगायाव ओ सावखांनायनि उनाव जों जेब्ला ओ सावखां बे जों गुसु खालामनो थाखाय सानसे जेब्ला जोङो फुङाव अखानायै गुसु जायो जों बेखौबो ओ दैजों दोन्नाय जायो बिनि अनगायैबो मोनबावो जों ओ सबाइ सबाइखौबो जों बिदिनो सावनाय जायो बेनि अनगायै जों बिनो आरो मोनबावो ओ मुदुफुल मुदुफुदांखौबो जोङो बाहायनाय जायो मानो होनबा मुदुल फिफांनि खारैयाबो बिराद मोजां ओ बिदिनो बारहुंखाफोरजों बायना थायो मालाबा समाव जों बेफोरखौ ओरैनो गारालासिनो जों बेखौ लाबोनानै रुवाजों सिननाय जायो बिदिनो फिसा फिसा मिजि मिजि खालामनो थाखाय ओ बिखौ जों लाबोनानै बिदिनो न' न'खराव फरायनाय जायो बा दुब्लिाव फरायो जेब्ला जों बेखौ रानो बेखौबो सावनाय जायो बे सावनायनि उनाव जोङो बिदिनो ओ गुसु खालामनो थाखाय अखानायै जोङो दोन अखानायैसो ओ जोङो बेखौ बिदिनो सोरबा बिदिनो फाउदार दोनो बिदिनो बांसिनानो जोङो दैजों ल' सिथ'ना दोननाय जायो आरोना जोथोन ला खि ओ जे फाउदार दोनबा गारजि जायो नालाय बेखौ जों सिथुमनानै दोननाय जायो इदिनो सिथुमखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो जेब्ला जों खारै ओंख्रि जायो जों बेखौ बाहायनाय जायो आरोना नाथाय जों दानि मुगायाव नुयो जे ओ खारैखौ औ सोरबा बायो सोरबा बाया बिदिनो ओ नोगोरफ्राव थाग्रा एबा टाउनफ्राव थाग्रा सुबुंफोरा बांसिनानो सदा सदाजोंसो बांसिन जायो बिदिनो सोफोरखौ नाथाय जों गामियावथ' बांसिन खारैखौनो बाहायो मानो ओनबा जों खारैखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनाय एबा बेफोरनि सायाव बिराद रोंगौसि दंखायो जायखौ जोङो खाथि खालायाव मोननाय ओ थालेर दंफां बिदिनो फोरमायखानाय मुदुफुल फिफां आरो स मारा होनाय मारा होनाय जोङो ओ न'नि साखाथि साखाथियाव मोनखायो जों बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो ना इनिफ्राय जों मोन मोनबावदि ओ बिदिनो बांसिनानो जों थालिर बिफांनि खारैखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो मानो होनब्ला थालेर फिफांआ बाहाइसिम बोथोरावबो बानायना जानो हायो जेब्ला खारै गैया अब्लानो जों बे बाननाय नाथाय जोगा जों सबाय एबा बेसरखौ जोङो ओ बिदिनो मेसें बोथोरावसो आबाद मावनाय जायो नालाय बेखौ जों मेसें बो थोरावसो मोननाय जायो। नाथाय जों बांसिन खारैखौ मोजां सिनबा जों एसे होनायावनो खारै नाङोना बेखौ जों सबाय खारै एबा बेसर खारैखौ बांसिन मोजां होनो आरो ना एसे होनायाव नाङो।
औ औ।
जो लोगोसे थुबुर बिफांनियाबो मोजां एसे नांङो नो ओ नाथाय जोङो बेफोरखौ जों मे मेज सो मोन ना फिथान बेफोर खारैखौ मोननाय जाया आखायजों जेब्ला मेसें बोथोरखौ आबाद मावनाय जायो अब्ला जों बेफोरखौ मोननाय जायो नाथाय जों बांसिन बाहायनाय खारै होनब्ला जोङो जे थालिरनि थालिर फस्लाखौ जिनानै बानायनाय खारैखौ जोङो बांसिन बाहायो आथिखालाव।
औ औ।
बेनो आरो नोंथां ओ बेजों लोगोसेनो जोङो गामि-गामिफ्रावथ' बेफोरखौ बाहायो नालाय बिदिनो नोगोरफ्रावथ' मोननाय जाया मानोना नोगोरफ्रव बेफोरखौ मोननाय जाया बिदिनो जोङो ओ दानि जुगाव जों खाथायखौ बिदिनो ओ। खारैखो जों बिदिनो जेब्ला जों ओ जोनखांनायनि उनाव सिथुमनानै दोनो गल खालामनानै दोनो बेखौ जोङो सोरबा सोरबा इदिनो ओ सरखांनानै सरो ना सरनानै बि बिदिनो बथलाव सोनानै दोनो बां सिनानो गोदोथ' बिदिनो बांसिनानो जोथोन लाखिनानै दोनोमोन बिदिनो अबेबा मोनसे जायगायाव ज' दोननाय जायो नाथाय गारजि जायोना मा होनदों बिदिनो बिनि थाखायनो बांसिनानो सरखारनानो दोनो माने जाहाथे ओंख्रि खारै ओंख्रि संब्ला मानेथाब थाब जायो एबा मालाबा समाव आरजायो नालाय बेनि थाखायनो जों गिबियाव जों थागजायथाय खालामनो थाखाय सरनानै दोननाय जायो आरो ना गावनि गोबाव जोरनो एबा मालाबा समाव नांब्रबगौ जायोना बेखायनो जों सरखानानै दोनो आरो खारैखौ।
औ औ।
दिनो नोंथां ओ जों लोगोसे बेनिनो जों खारैखौ बिदिनो गोबां बर'फ्रा बाहायनाय जायो नाथाय बर'फोरनि अनगायैबो गोबां सुबुंफ्रा बाहायनायखौ नुनो मोन ओ बिदिनो जों माबा मोनसे ओंख्रि स संनो थाखाय नोंथाङा दहाय फोरमायखाबाय खारै ओंख्रिखौथ' बर'फ्रा बिराद जाखायो बेफोरखौ जों ओ खारै ओंख्रि सं संनो थाखायथ' बिराद ओंख्रिफोराव बाहायनाय जायो आरो सोरबा सोरबा ओ जोंनि बर'फ्राबो गोबांफ्राव बाहागो दंला बिदिनो सोरबा बर'फ्रानो सोरबा बिदिनो थाव जायालासिनो बाजाराव मोननाय एबा हाथायाव मोननाय थावफोरखौ बायालासेनो जों बबावबा खारैखौनो बाहायनाय जायो बिदिनो अबावबा अबा मोनसे ओंख्रि मोनाबाथाय खारैखौ होयो बिदिनो जायो आरो ना। आदै ओ जोंनि साखाथि एबा ओ जोंनि गामिफ्राव बेफोर खारैफोरखौ जोङो खारै ओंख्रि समावल' बाहायनाय जायो बिदिनो। थाव गैयै समाव खारैखौ बायनाय जाया खारैखौ बारा जाबा देहानि थाखाय खैफोद एबा आफोद जायो बेनि थाखाय खैखौ बारा जानाय जाया जों जेब्ला खारै ओंख्रि बिदि नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि बेफोरावल' बाहायनायखो बाहायनाय जायो आरो ना? नोंथाङा खादोंना?
औ औ।
खोनादों दा? दे बिदिब्ला नोंथां। ओ नोंथांङा दसे सम होनायनि थाखाय रां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम खोनादोंदा? औ दे